हेल नोंथां।
हेल'
हेल'।
हेल'
नोंथांआ खोनादोंना?
अ हेल'
औ खोनादोंना नोंथाङा?
अ खोनादों नोंथां।
औ, नोंथाङा सम दंना?
औ दं दे।
अ दे अब्ला नोंथाङा सम दङब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावज। ‍ सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल हरनाय नाय जादों।
अ औ।
बे आयदायानो जाहैबाय जोङो नोंथांजों बैसागुनि सायाव एसे सावरायनोसै। जा मोनथिगौ नोंथाङाबो नोंथांनि फारसेनिफ्राय फोरमायब्लानो जाबाय आरो आं आंबो आंनि फारसेनिफ्राय जा मिथिगौ फोरमायगोन नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
बिदिब्ला आं जागायग्रोनोसै नोंथां।
दे नोंथां।
बैसागु होनना बुंब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो नङा होनब्ला?
औ औ मिथिगौ औ।
जायखौ जोङो गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोदों। रंजाबोदों बैसागु। खौ जोंनि बर'फोरा माने मोननै रोखोमै फालिनाय जायो मोनै बाहागोआव फालिनाय जायो। मोसौ बैसाग गो आरो मानसि बैसागो मोननै बाहागोआव जोङो फालिनाय जायो आरो नोंथां। मोननै बाहागोआव जोङो फालिनायखौ नुनो मोनबोदों औ। दा बिदिनो औ औ दा बिदिनो मोसौ बैसो गु होनोब्लाथ नोंथां मोसौ बैसागु खौ जोङो सैथो दाननि जोबथि सानखालिनिफ्राय माने हमनाय जायो आरो। बे सैथो दाननि जेब्ला जोबथा सान जागोन बे दिनखालि माने मोसौखौ थुखैयो आरो जोङो। आरो बिदिनो मोसौ थुखैनायाव नांनाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो सानसे सिगाङावनो औ सानसे सिगाङावनो जोङो बुथुमनानै औ लानाय जायो। बेवहायथ' मा मा मुवा बेसाद नांगौ नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ।
औ औ मिथिगौ औ।
जेरै थेवब्लाबो मोनथियोब्लाबो एसे बुंनानै होनसै नोंथां।
औ औ दे नोंथां बुंनानै हो।
फैनो थाखाय जोंनो ओ गिबियावनो नांगोन दिगिलि लावथि बिनि उनावहाय फान थाव बिदिनो लाव गोबां बिदिनो मोखोना औ। बिदिनो नांगौ जायो। गोबां मुवाफोरखौनो औ औ सानसे आगोलावनो जोङो नांगौ। खिनि बेसादखौ बुथुमनानै लाखानाय जायो आरो जेब्ला अखानायै मोसौ थुखैगोन अब्लाथाय माने फुङावनो बै दिनखालि जों
औ।
खौ हाग्रा लानाय जायो। खौ आरो बिदिनो हाखांना लानायनि उनावहाय बेख खौ माने गनाव बा आरुंआव‌ माला सुनाय जायो।
अ आरुआव आरुयियावहाय जोङो सुनानै लायो आरो जेरै मालाब बाददि औ।
औ बिदिनो माला बायदि सुनानै लानायनि उनाव बेखौ जोङो बाथौआव होनाय जायो।
औ।
आरो बिदिनो इसिङाव मोसौ गलियावहाय बारदायाव बेफोरबायदि जोङो होनाय जायो। आरो बिदिनो बेवहाय दोनखांनायनि उनाव मोसौखौ थुइनो लांनो थाखाय माने मोसौनि खाफाल माने गोसोम फुथा होनाय जायो बे खौ माने सारायनि औ सारायनि हांगारजों थाव गुबैजों लगायनानै माने
औ औ।
होनाय जायो आरो मोसौनि खाफालाव बिदिनो फोथा होखांनानै जेब्लानाखि मोसौखौ थुखैनो लाङो अब्लाथाय बिदिनो बख'ना हरबाय हरनानै बिदिनो दैमा फारसे थुखैनो लाङो।
बेरा फारसे थुखैनो नांगौ
औ बिदिनो लावखारफोरा माने मोनसे मेथाइ रोजाबो आरो मोसौ थुखैनाय
औ औ औ
मोनथि खोनाखादोंना नोंथाङाबोथ'
औ औ औ
औ जेरै बिदिनो लावखार फोर मोसौखौ दिडग्लि लावथिजों बुज्राव बुज्राव बिदिनो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर औ हानजा हानजा
बेबायाददि बुङो आरो औ
नोंसोर जा हालुवा गेदेर बेफोरबायदि माने बिमा जेरै एफा एरे बेफोरबायदि गिदेर जांगिला जानो थाखाय माने औ बेफोरबायदि
मेथाइ खननानै मोसौखौ बुज्रा बुज्र थुखैयो औ
बिदिनो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनावहाय मोसौखौ माने सानसे उदां फो फोथाराव माने हखारना दोननाय जायो आरो
औ उदां फोथाराव औ गांसो जानो थाखाय आरो औ
आरो जेब्ला मोसौआ गांसो जानानै जेबा मोनाबिलि बा बेलासि समनि अब्लाथाय मोसौआ गलियाव फैब्लाथाय बिदिनो मोनाबिलि समावहाय मो मोसौ गलिखौ बिदिनो साफा सिबस्रां लोबस्रां खालामनानै बेवहाय माने मोसौ खौ गोदान भाखाजों
मोसौनो मोसौफोरनि गोदान थाखाखौहाय जों बावो माने
औ औ बावो आरो बेखौ माने खानाय जायो आलारि बाथिजों ल बिदिनो माने औ बिदिनो माने मोसौ बैसागुखौ बिदिनखालि लि बारहरनाय जायो आरो जोंनि जोंनि बर फोर माने मोनसे फोथायनाय एबा मोनसे नेमखान्थि होननांगोन बेखौ दङ माने मोसौ थुखैनाय दिनखालि नोंथाङाबोथ' मिथिगौना गोखा गोखै खै जे जायो जोंनि बर'फोरा औ हाग्रा बंग्रानि जे
हाग्रा बंग्रानिफ्राय खानानै मोननाया गोखा गोखै औ
गासै जेनेबा सेजौसेनिबो बांसिन जा गोखा गोखै मुवा बेसाद फोर बेफोरखौ माने जायो आरो बिदिनो खायसेया थालिर फस्ला बिदिनो गोखा गोखै जेसेबांखिनि हाग्रानि मुवा बेसाद दङो जाग्रा बेखौ माने खांजोबनानै जायो आरो जोङो आरो औ माने बेखौ जायोब्लालायनो जोंहा माने बेराम आजार औ बेमार आजार जाया बेफोरबायदि होननानै माने फोथायनानै जानाय
माने बेमार आजार जानायनिफ्राय बारग'नो हायो होननानै गोदोनिफ्राय मिनथिबोनायखाय जों माने बेखौ जायो आरो जोङो
जायो औ औ औ बोसोराव माने जोंनि बर'फोरा माने बैसागोनिफ्रायसो माने गोदान बोसोर हिसाबै हमनाय जायो नालाय बैसागोआवसो माने मिथिंगायाबो गोदान महर मोनजोबो नालाय नाथाय इंराजि केलेन्डारफोरनि मथे थाङोब्ला थ' जोंना जानुवारिनिफ्रायनो जायो नाथाय जों बरनि बर'फोरनि बादिब्लाथाय बैसागोनि ओमफ्राय जोङो गोदान बोसोर हमनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो नोंथाङाबोथ' गोखा गोखै जाफेरबायना?
औ जाफेरबाय जाफेरबाय।
औ बिदिनो दाउजों जायो अमाजों जायो गोबां खायसेया बेदरजों जायो
अ गाव जा गोसो बेजोंनो माने हायो आरो माने ओरैनोबाबो जानो हायो औ।
बिदिनो बेखौ माने जोङो बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो थाखाय बा बेराम आजार जानाङाथों होननानै माने गोदान बोसोरनि मुङाव बर' फोरा माने खांथिंनानै जानाय जायो आरो ना नोंथां। बिदिनो जोङो मोसौ बैसागोखौथ' सैथो दाननि जोबथा दिनखालि माने गाजा गोमजायै हगार हरनाय जाबाय आरो बेनि ओ उननि दिनाव जिहेथु बैसाग दाननिसे खालार जायो औ। बे से खालार खालि माने जोंनि बर'फोरा मा होनो आलारि बाथि माने बाथौआवहाय आलारि बाथि सावनाय जायो गोसो गोथारै बिदिनो औ माने उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनानै बोर लायो आरो गेदेरा उन्दैखौ अन्नाय होयो बा बोर होयो औ औ औ बोर होयो। आरो बिदिनो न'खरनि बे बयबो जाथि खुरमा बिदिनो जयै माने बोर लालायो अननाय होलाय बेफोरबायदिनो माने बे से बिदिनो से खालार खालिनो जयै माने
औ।
बे जानाय लोंनाय जायो आरो से खालार बारनायनि अ अखानायै जेब्लानाखि नै खालार जागोन अब्लाथाय माने जोंनि बर'फोरनिया माने मोसानाय बा गुबै बैसागु होननाय जायो रंजानाय बिनि थाखाय माने गुबै बैसागु आरो औ
जों इदिनखालि माने गासिबो जोङो बोराय बुरै बा सेंग्रा सिख्ला माने गासिबो जोङो रंजा जोंङोहाय माने ओंखारो आरो
औ औ गुबुन गामियावहाय रंजानो ओंखारलाङो
औ औ
रंजानाय नोंथाङाबोथ' रंजाफेरबायना बैसागु बैसागुआव मोसाफेरबाय औ बिदिनो गावनि गामिनि अनगायैबो माने गुबुन गामियावबो जोङो मोसाहैनाय नायखौ नुनो मोनसै आरो ना नोंथां
औ औ औ
बिदिनो गुबुन गुबुन गामियाव बिदिनो रंजायो जेरैहाय जों हिन्जावफोरा रंजानायाव बिदिनो मोसानायनि थाखाय माने दख'ना गोमो औ रेगे रेगां फास्रा गोजा औ बिदिनो ब्लाउस गोजा आरोथ' जोंनि बर'नि मोनसे सिनायथि जिहेथु आर'नाइ बेयाव माने बिदिनो आखाइजों दानाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे सिनायथि बियो औ बेवहाय माने बिदिनो फारौ मेगन, मुफुर मुफुरा मुफुर आफा औ बिदिनो हाजो आगर दिं दिंखिया आगर बायदि रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि माने आगरजों माने बुंफ बनाय बा दानाय बेखौ माने जोंङो लानाय जायो आरो हौवाफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाथ' बांसिनानो गामसा गोथां जायखौ
औ गामसा गोथां ओं औ औ।
आर'नाइ लायो आरो बिदिनो आर'नाइनि कट दाथ'
औ औ दा गासिबो बेखौनो बाहायो दा औ
बिदिनो जोङो माने ओ मोसानो ओंखारलांङो आरो नोंथां बेबायदिनो रंजायो। देलायनानै मानानै माने गुबुन गामियाव जोङो मोसानो ओंखारलाङो आरो जेब्ला बिदिनो गुबुन गामियाव रंजायो रंजानानै बिदिनो मागिनानै थाइसे थाइनै जा रां मोनो आरो बिदि बिदिनो माइरं मोनबोयोना नोंथां बेफोरखौ माने जोङो गासैखौबो माने
माने बिदिनो खायसेया फैसाबो हरो खायसेया माइरंबो हरो इदि आरो।
औ औ माने जा हायो हानाया माइरं हरो आरो बिदिनो हानायफोरा फैसा एसे एनै हरो बिदिनो गोदान बोसोरनि मुङाव ओ बोर सारास्रिनानै माने माने मोजाङै मोजां बारलांथों बेफोरबायदि साननानै बेफोरखौ खालामनाय जायो आरो।
औ औ औ औ औ।
बिदिनो बैसागो मोसानायावथ' जोङो बिदिनो सेंग्रा सिख्ला जंखायलायनाय मेथाइ बिनाय जायो आरो बिदिनो बिबाजै बिबोनां एदावलायनाय बा बिहाव बिखुनजो बिहाव बिहाव बिहामजो बिदिनो जंखायलायनाय बेफोरबायदि गोदान मेथाइ औ गोदान मेथाइ गोजाम मेथाइ औ गोदान बोसो रनि मुं मुङावहाय माने जोङो बिदिनो औ रंजानानै बिदिनो ओ जेनेबा
खौबो माने बया मोनलायलाया बिदिनो गोरोबलायनानै रंजा खुसि थायो आरो जोङो बोसोर गोदान
गासैखौबो माने मोजां साननानै मोजां मोननानै माने रंजा खुसि ज'यै माने रंजानायखौ जों नुनो मोनो दा बिदिनो जोंनि बर'फोरनि रंजानायाव जों बिदिनो रंजानायजोंल' जाया बेवहाय बेहाय माने बेजों रंजानायजों मोसानायजों रोजाबनायजों लोगोसे बेवहाय माने दामग्रा देग्राबो थाब
औ औ। औ दामग्रा देंग्रा थाखाय जेरै सिफुं सेरजा बिदि आरो औ।
हायोम मोनबाखौ हमनाय जायो जेरै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, गंगोना, आरो बेजों लोगोसेथ' जोंहा जाबस्रिं थरखा बायदिफोराबोथ' थाफानाय जायोना आरो बिदिनो। ओ जेरै सिफुंखौ जोङो औवानिफ्राय औवा गान्थि गोनां खौ दाननानै बिदिनो बानायनाय जायो बेव बेहाय माने गुदुङा औ मोनबा जेराव सिफुंनि गुदुङा गु दुंबा थानाय जायो आरो बिदिनो थरखाखौबो जोङो औवानिफ्राय बानायनाय जायो। औवाखौ दाननानै बिदिनो हानानै थरखा बानायनाय जायो। बिदिनो ओंखामखौबो बिदिनो दं। बिफांनि जेनेबा जिहेतु दंफां। बिफां गिदिर बेखौ हाख'नानै माने खामानि महर होनानै बेवहाय माने मोसौ बा मैसोनि बिगुरखौ माने सायाव लागायनानै बानायनाय जायो आरो नोथां औ औ बिदिनो खामा मोनसे फारसे दिगथिंजाय एसे गिदिर फारसे थिंजाय एसे फिसा